खोनादों मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नों थां। नोंथाङालाय दायो मा खालामदों?
आंबो नै जिरायनानै बिदिनो लामा सामायाव मा गारि-मथर खारलांनायखौ नायगासिनो दं नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां। जोंहाथ' बिदिनो दालि ओंख्रि आरो आलुजों दावदै फाजिसोमोन नोंथां।
औ औ
नोंस्रालाय?
आङो जानाय जाथ'वाखै नोंथां दायो
औ नोंथांजों आं माने दिनै मोनसे टपिकआव रायज्लायनोसो फन हरदों आरो ना खोथा सावरायनो।
औ दे दे
माने जोंथ' जोंथ' गोदोनिफ्रायनो जेनेबा नुबोगासिनो जे हान्था- मेला राहा माने बिदिनो गोबां दङ- साइकेल, बाइक बिदिनो अट' रिक्सा, बास, ट्रेन गोबांजों माने सुबुंफोरा दाउ बायबोगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो आं माने बिनि बागै ए से नोंथांनाव डिसकासन खालामनो सानदोंमोन आरोना दिनै।
औ औ दे
होमबा नोंथांमोनथिंजाय जेनेबा मा मा रोखोमै हान्थामेला खालामो बांसिफ्रा बांसिनैनो?
बांसिनै नुनो मोननाय होननानै बुंङोब्ला जोङो माने दामफार गारि बा गिदिर गिदिर ट्राक बा गिदिर गिदिर मथर माने बिदिनो गोबाङै खारनाय होनबाथ' बिखौ मिथियो आरोबाव बेजोंनो लोगोसे जोंहा ट्रेन माने जायखौ रेल गारि होननानै बुंनाय जायो बेबो गोबाङैनो खारो आरोना आरोबाव बिदिनो जोंनि माने खाथियाव गैयाब्लाबो माने एसे गोजानाव गोजानाव होननानै बुंङोब्ला बिदिनो जोंनियाव ओ एयारप्लेन होनो जायखौ मा होनो दावबाय माबा बिरखं-बिरखं होनो बिरखं‌ बिरखं बियो माने ओ बियो माने बिजोंबो माने थांलाय फैलाय हान्था मेला हान्थिनाय माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय माने बिखौ नुनो मोनो आरो ना, औ बिबायाददि माने जेनेबा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने गोबाव सम नाङाजासे माने थांलाय फैलायाव माने मोजां जायो आरोना जेरै रेलगारिफोरजों माने थाबैनो सहैयो
औ।
बा एयारप्लेनफोरजों माने गोख्रैसिन सहैयो माने गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन सहयो होननानै बुंङो गिबियाव माने गारि मथरजों थांङोमोन नाथाय आथिखाल माने मुगायाव सोलायनायनि गेजेरजों जोंहा ट्रेनफोरा माने थाबनिफ्राय थाबसिन सहैबाय दा आरो बिनिफ्राय गोख्रैसिन होननानै बुङोब्ला एयारप्लेन, हेलिकप् टार फोर बि फोरजों माने गोख्रैनिफ्राय थाब गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन सहैबाय आरो ना दानि सोलायनायाव माने
मा होननानै बुङो माने बेफोरनि गेजेरजोंबो माने बिदिनो हान्था मेला खालामनायनि गेजेरजोंबो आरोबाव दं जोंहा दङ बिफार बिल बिफार फालांगि खालामनायनि थाखाय सुबुंफोरा माने बिदिनो लामा राजा लामा जायखौ होनो नेसनेल हाइवे बेजोंहाय बिदिनो गिदिर गिदिर मटर गा रि ट्राखफोर बिफोरनियाव माने बिदिनो आल लु बस्थाफोर, सामब्राम बस्था बिदिनो नानि बायदिसिना रोखोमनि माने मुआ बेसादफोरखौ थाङो। थिग बेबायदि जोंहा जोङो ट्रेन जायखौनो जों माने
बियो माने मोनसेल' बा मोननैल'खंथं नामा बिनिखनो माने बिनोथ' थाबसिन सय नालाय बिनिखायनो माने बे लेर गारिजों माने गोबां बिबाङैनो ओ बिदिनो मा होनो आलुनि बस्था बा माबा मोनसे नाफोर बा माबा बानलुफोर बा सामब्रामफोर बाबा मोनसे पेटल बा मुवा बेसाद लांनाय गारि मथरखौबो बिजोंनो लाङो ट्रेनफोरजोंनो बेबायदि माने लांनायखौ माने रेलगारि जों नुनो मोनो आरोना लामा हान्थिनायफोराव आरोबाव थिग बेबायदिनो ओ जोंहा एयारप्लेन दङ बेनि गेजेरजों माने बांसिनानो माने सुबुंफोर दावबायनो थाखाय बाहायनाय जायो बेखौ बांसिनानो सुबुंफोरा माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे माने ने गोजान जायगायाव सहैनोब्ला जोङो माने ले मालाबा समाव जोङो लेर गारिजोंबो थांनो हाया बा गारि मथरजों थांनो हाया बेनि थाखाय माने- जोङो एयारप्लेनजों थांनायखौ नुनो मोनो आरो ना आरोबाव जोंहा दङ माने दैमायाव दैमायाव सालायनो थाखाय गिदिर गिदिर जाहाजफोर माने जायफोरखौ माने- जायफोरा माने मा होनो जाहाजनि गेजेरजोंनो माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो बे जाहाजखौ बा बाहायनाय जायो आरोना बांसिनानो- जाहाजजों जोंहा बिदिनो गिदिर गिदिर कन्टेनारफोरखौ लाङो जेरावहाय गोबां मुवा बेसाद बायदिसिना रोखोमनि सोनानै लाङो बेबादिखौ नुनो मोना आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जोंहा जोंहा दङ माने जोङो सुबुं दावबायारिनि थाखाय जोङो जाहाजखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना गोबां रोखोमै
औ
अब्ला नोंथांनि मोनदांथिनायाव माने लामाफोर जेरै आंथ' बुंलांबाय दा राजा लामा बाट ट्रेन लामाबा बिरखं दावबायारि बा दै दावबायारि नोंथांनि मिथिनायाव आरोबाव मा मा मिथि थबावो नोंथाङा नोंथांनि मिथिनायखौ एसे फोरमायदो दे।
आं होनोब्ला माने लामायाथ' दायो ओम मिथिनायाव मोनब्रै रोखोमनि थायो आंनियाव माने मोनसेया जाबाय अख्रांनि लामा मोनसेया जाबाय दैनि लामा आरो मोन मोनसेया जाबाय हानि हान्थाामेला आरो गुबुन मोनसेया जेरै ट्रेना खारो बे मोनसे एसे मोनब्रै रोखोमै माने हान्था मेला खालामो आरो सुबुं माहारिया माने बिदिनो जों बांसिनानो अख्रां लामा होनोब्ला बेयाव खारो बिदिनो जाहाज हेलिकप्टार बा ओम मे एर प्लेन बायदि रोखोमनि माने अख्रांनिखौ बांसिनानो माने गुबुन हादराव एबा गोजान गोजान जायगासिम दावबायनो थाखाय माने अख्रां हान्था मेलाखौ बाहायो आरोना मानो होन अब्ला बियो माने बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन सहैनायनि लामा आरो जों- जा बुस्थु जों गुबुन जायगायाव थांनो हाया जों खायसे हादरफोराव जेरै ट्रेन ट्रेन बिदिनो जाहाज बायदिजों थांनो एसे उसुबिदा जायो आरो गोबाव माने सम दस दिन बिस दिन बिदि गोबाव सम लानांगौ लायो आरोना बि दिनो थाङोबा खिन्थु जों बेखौ बे एर'प्लेन बायदि जाह जों दडाइरेक्टैनो सानसेयाव नो एबा खावसे समनि खावसे साननि गेजेरावनो माने जों सौहैनो हायो आरोना- माने गोबारैनो स्पिड आरो थाब सहैनो थाखाय जों बांसिनानो एर'प्लेन बायदि फोराव दावबायो आरो सुबुंमाहारिफ्रा आरो बिदिनो दं अ बास बायदि बास अट' रिक्सा बायदि बेफोरखौ माने जों जोंनि खाथि खाला ए- एआइयाायाव जेनेबा बिदिनो इसेबांबो मोजां जेनेबा एसे मोजां जायगासिम थांनो आरो एसेबांबो गोजान नङै जानथायाव थांनो थाखाय माने सुबुं माहारिफोरा बाहायो आरोना आरो बिदिनो ट्रेन होनो ट्रेनाबो माने जोबोरैनो मोजां आरोना ट्रेनाबो बिदिनो आलासिनि एाबा न'आव थांनो एबा जोंखौ बाहायो आरो आरो बिदिनो जाहाज होनोब्ला जाहाजावबो माने- गोबां मोजां जायो आरोना बिदिनो गिदिर गिदिर गारि थिखोना लांनाय गावनि माल माथा माने- बिदिनो गुबुन दाबसे जायगायाव सहैनो थाखायब्ला माने जाहाजखौबो बिदिनो दावबायनाय हिसाबै आथिखालाव मानसिफोरा माने बाहायनो लादोंसै आरोना खिन्थु माने गावनि न'खर न' खर माने आजिखालि बयबो हान्थामेला दावबायनायाव सुबिदासिन आरो खाबु गोनांसिन खालामनो थाखाय खारबो खार बायदिसिना बायनानै लानो हमदोंसै आरोना। बिदिनो बबावबा थांब्रबनांगौ जायोबा आरो अबावबा बेरायहैनोब्ला माने न'निफ्रायन नो डाइरेक्ट हान्थामेला सुबिदा मोनखानायनि मानसिफ्रा गाव गावनि न'आवनो खार बायनानै लादोंसै आरो ना आरो खायसेया बिदिनो जायहा गैया बे गुबुननिखौ बादा लानानै माने बिदिनो लाङो आरोना। आरो होनबा नोंथांमोनथिं जेनेबा बिदिनो माल माथा रोगानो थाखाय बांसिन मा मा गारि जेनेबा मा हान्था मेलाखौ बाहायो?
जोंथिं माने बिदिनो बांसिनानो हान्था मेलायाव माने लांलाय लाबोनाय मुवा बेसादफोर लांलाय लाबोनाय बेखौ खालामो होननानै बुंब्ला माने दाथ' गो बाङैनो माने बेटारि गारि होनो जायखौ माने ओद बेटारि गारिबा थम थम फिरफिलिबो होननानै मिथियो जायखौ। इ रिक्सा होननानै मिथियो माने बेखौ गोबांसिनै बाहायो आरो ना मानो होनबा बियो सुबुंफोरनि थाखायबो माने मोजां होननानै बुङो मानो होनबा बियो जेबो थाव बा ओ बिदिनो मुवा मु बिदिनो रासायनारि माबा मुलिफोर बा माबाजों खारनाय नङा पे-पेट्रल बा डिजेलजों खारनाय नङा। नालाय बियो माने ओ मिथिंगायारि मोनसे माबासो होननानै बुंजायो मानो होनबा बे नेसारेल जाहैबाय नालाय गारिया। माने बिथारिजों खारनाय नालाय बिनिखायनो माने बेखौ बांसिनानो बाहायो सुबुंफोरा बिनि माने बियो माने
माला गोबां रोखोमनि था ओंखारबाय दा माने जायफोराव सुबुंफोराबो खोग्रा ओंखारबाय बिदिनो माल माथा थिखोनो थाखाय ओंख खारबाय जायफोर माने बिदिनो जे ओ दाबसेनिफ्राय एसे खाथियाव माने लांनो थाखाय ओ इदिनो थिंफोर बा माबा मोनसे दंफांफोर रोगानो थाखाय माने बेखौनो बांसिनै बाहाय बाहायनाय नुसै आरोना दानियाव आरोबाव बेजों लोगोसे सुबुंफोर हान्था मेला माने खाथि खाथियावनो माने एसे दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखायबो माने बेखौ गोबांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो आरोना जोंथिंखै। अब्ला नोंथांमोनथिं दिनै मा रोख खोमनि ओ गारि मथरफ्रा गोबाङै खारनाय जायोबा बेफोरजों माबाफोर मुलाम्फा मोनो नामा नोंथाङा एसे
अ जोंथिंजाय खारनो होनोब्ला जेनेबा दा थ' लामाया इसेबां गाज्रिबो नंला मोजां जाबाय बिनि बेनि थाखायनो माने जोंथिया गोबां रोखोमनि गारि खारो आरो जेरै बिदिनो दाम पार होनो ट्राक होनो बिदिनो अट' होनो। बास होनो आरो बिदिनो गोबां फिसा फिसा थम थम गाव गाव बायनाय गोबां खारो आरो ना बिदिनो माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनो थाखाय माने बांसिन मानसिफ्रा लामा मोजां बास साबसिन सुबिदासिन जायो नालाय गोदोनि समावथ' माने लामाफोरा मोजां नङामोन नालाय हान्था मेला खालामनो जोबोरैनो माने खस्थ' मोनोमोन आरोना। दाथ' माने लामा मोजां जानाय जों आरो दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोबोरैनो दसे समनि गेजेरावनो माने सम बारनो हायो आरोना। दा लामा मोजां जानायनि थाखाय।
औ औ।
नोंथां जों सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां दे।